हेलौ' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादों खोनादों
औ दा बे समावहाय होनबा नोंथांजोंहाय गोग्गो देहा माब्रै जों लाखिनो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथांजों दसे सम सावरायनो बा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ अब्ला गोग्गो देहाखौहाय जोङो माब्रै लाखिनो हायो बा माबोरै लाखिगोन बा माब्रै जों खालामनांगौ
औ
ओ बिनि सायाव नोंथाङानो एसे फोरमायहरग्रोदो
औ नोंथां जोङो गोग्गो दे देहा होनोब्ला जोङो मानोना जोंनो देहाया बयनोबो गोनां जोङो देहा थाब्लासो बा जोंनि देहाया गोग्गोब्लासो जोङो ओ मोनफ्रोम खामानिखौनो जोङो मावनो हाग होनबा जोङो ओ बे मावनायनि गेजेरजों जोङो जौगालांनो हागोन। ओ बेनिखायनो जोङो ओ जों जोंनि देहाखौ बा जोंनि सावस्रिखौ माने गोग्गो लाखिनाया जों बयनिबो ओ माने गाव गावनि बियो बिबाना गावनि सायावसो सोनारो बियो गोग्गो लाखिनाया। मानोना नोङो गावा मोजां लाखिनो हाब्लानो बा जों जोथोन लाब्लासो नोंनि देहाखौ बा नों गावनि सावस्रिखौ गोग्गोयै लाखि लाखिनो हागोन बेनिखायनो जोङो ओम गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो माखासे ओ जायफोर गाज्रि मुवा जोंनि देहाखौ खहा खालामो। दा जेरै जोङो ओम जौ जौ जौफोर बा बिनिनो माखासे सादा गुदखा फान मसला बैफोरखौ जोङो जा जायिया मोजां आरो जोंनि माने बेफोरो जोंनि देहायाव गोबां खहा लाबोयो बा जोंनि देहाखौ गोबां ओ नारसिननो थाखाय खाबु होयो बेराम फारसे लांनायाव बेनिखाय यनो जोङो बेफोरखौ बाहायालासेनो जोङो मोजां मोजां मुवा बेसादफोरखौ जानांगौ जोङो जेरै ओ माखासे फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ गोबां ओ मोजां मोजां माने भिटामिन नांगौ जोंनि देहानि गोनांथि जानाय बे भिटामिनफोरखौ जोङो मोननो हायो लोगोसे जोङो बे बेखौ जानानैल' जोङो थाब्ला जोंनि सावस्रिया जोङो गोग्गो जानो बा खालामनानै लाखिनो हानाय नङा नों बेजों जानायजों लोगोसे ओ एसे नों खामानिबो मावनांगोन बा नोङो माखासे एक्सारसाइस फोर खालामनांगोन ब्यामफोर खालामनांगोन। अब्लानियासो जोङो जानायजों लोगोसे बैफोरखौ माव्लासो बैफोर खामानिखौ जोङो ओ सानफ्रामबो लांबाय थाफायोब्लासो जोंनि जोंनि देहाखौ जोङो गोग्गो ओ खालामनो हागोन लोगोसे जोंनि बैसोखौबो जोङो हमदांनो हानाय नङा आरो बियो जे बेसेबां बैसो जाखोबा जोङो जोंनि बैसोआ बां ओमफ्राय माने बै मानसिखौ बिदि खालामबाय थानाय मानसिखौ माने बांद्राय बोरायै बायदि नुयो आरोना बेनि बैसोआ एसे नुनायाव गोरलै बेबायदिहै थायो। बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरबायदि एक्सारसाइस एबा ब्यामफोरखौ जोङो खालामनांगौ गावनि देहानि सावस्रिखौ ओ गोग्गो बा मोजाङै लाखिनो थाखाय लोगोसे मोजां मोजां बेबायदि ओ जाग्रा मुवा आदारफोरखौ जोङो जानांगौ। आरो लोगोसे जोङो सम बायदियै ओ बेफोरबायदि सम बायदियै जोंनि आदारखौ जानांगौ ओमफाय जोङो नांगौनि बारा जानो नाङा जोङो नांगौनि बारा जायोब्लाबो जोंनि देहाया खस्थ' मोनो खहा जायो। ओ जोङो माने जोंनि सिंनि ओ देहानि दाथाय फोरा बा माखासे ओ दिबख्रिफोरा माने मा जायो लोरबां जालांनानै जों उनावहाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो ओ जानायफोरखौ ओ नांगौनिसिम गोसेबांल' जोङो जानांगौ बेबायदिनो खालामनांगौ आरो नोंथां जों जे देहाखौ गोग्गो एबा गोख्रों लाखिनोब्ला नोंथांनि बायदिब्ला ओ जोङो देहा एबा सावस्रिखौ गोग्गो एबा गोख्रों लाखिनो थाखाय मा मा खालामनाया मोजां बा मा मा‌ राहा ओ खालामनानै जोङो बेबादि लाखिनो हायो बे नोंथांनि नोजोरजों एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
औ दा गोग्गो देहाखौ माबोरै लाखिनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो जे नोंथाङाबो माखासे बुंलांबाय बा आंनि नोजोराव जि आं हायो बेखौहाय आं फोरमायनो नाजादों नाजागोन
जे गोग्गो देहाखौ जोङो माबोरै लाखिनो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मोनायावहाय जोङो गोबाव हरसिम हर गेजेर हासिमलागै थायालाबासिनो दे जोङो ओंखामफोरखौहाय बिदिनो जोङो नयथाफोराव जायोब्ला जोङो दसथाफोरावहाय उन्दुनानै जोङो दसथानिफ्राय ओरै उन्दुनानै जोङो सारिथाफोरावहाय सिखारनांगोन बा जोङो फुङाव सिखारनांगोन आरो जोङो बांद्राय उन्दुनायाबो मोजां नङा आरो बिदिनो खम उन्दुनायाबो मोजां नङा दा बेनिखायनो जोङो द' घन्टा बा स्नि घन्टा बेफोरबायदि उन्दुनांगोन आरो जोङो बिनि उनावहाय जोङो फुङावहाय थाब सिखारनानै जे फुंनि आबहावा जोंनि जि बे फुं समावहाय जि एसे बार स्रो स्रो बेफोरबायदि बारनायखौ जों मोनो गुसु आरो जोबोद मोजां आरो बै बारा जोंनि बे फुंनि बारा दा जोङो बैफोर बारफोरखौ जोङो न' सिङाव उन्दुबाय थायालाबसिनो जोङो बैफोर बारखौ जानो थाखाय जोङो थाब उन्दुनानै फुङाव थाब सिखारग्रोनानै जोङो बेबायदि टाइमावहाय जोङो एसे बेरायनांगौ आरो माने फुंनि बार जानांगौ आरो
औ
औ दा आरो बि अनगायै आरो जोङो जेरै एक्सारसाइस खालामनांगौ जि जाय मानसियाबा खामानि मावनाय एबा एक्सारसाइस गैया बै मानसिनियावहाय बेमार आजारफोराबो साग्लोबनो एसे लोगो मोनो बा नाङो आरो औ खाबु मोनो औ
औ
दा ओंखायनो जोङो बैफोरखौहाय जोङो गेलेनाय एसे एक्सारसाइस गावनि थाखाय खारनाय बारनाय बिदिफोरबायदिनो गेलेनायफोर बिदिनो जोलुर भलिबल बोथोरखौ लानानै बोथोर गेलेनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो गेलेनो हायो लोगोसे आरो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय दा बेबायदिनो। ओ बे जे बुंलांदों नोंथाङा दहाय सिगाङाव। जे जोंनि जामफुद बा ओ गाज्रि मुवा ओ सिखर सादा फान मुस बा जौ नंगौ बेफोरो जोबोद गाज्रि खालामो आरो बैफोरो दङ ड्रागस माखासे
नंगौ
बेफोरथ' बिसोर गासिबो माखासे गोलैयो ओ नामखौ मिथिजोबाब्लाबो माखासे द्राक्स जाग्रा होननाय खोनानो मोनो बैफोरबो जायोब्ला जे सानसेयावनो बिजि थुयोब्ला बिजि थुलायनाय बैफोरखौ लायोब्ला बैसोरबायायदि मानसिफोरखौ जि नुबोदों बिसोरनि सेहेरा फाथि खोब थैनोल' बाखिसै बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो दा बैफोरनिफ्रायनो जोङो गोजानाव थानांगौ देहाखौ गोग्गो लाखि थाखाय आरो गावखौहाय गोख्रों खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोङो बियामजों लोगोसे जोङो जानाय लोंनाय गावनि जिखिनि नांगौ बेफोरखौ जोङो दखानि जानानै जोङो गाव गावखौहाय गोख्रों खालामनानै लाखिनांगौ
औ औ
बेजोंनो लोगोसे जोंनावहाय थाबावगोन देहाखौ गोख्रों लाखिनो हनबा बा गोग्गो देहा लाखिनो हनबा माइन्डसेट थानांगोन मोनसे जे जोंनि ओ खर'फोरावहाय जों मेलेमफोरा जे गोबां खोथा सानो बेे जोङो नांगौनि बांद्राय साननानैब्लाबो साननानै जे बा सोरबा माखासे टेनसनफोरावहाय गोग्लैनानै गाव गावनि देहाखौ खौहाय नायालाबासिनो बै टेनसनजों जुजिनानै थांनानै ओ ओ देहाखौ गाव गावनि देहाखौ माने गोग्गो देहाखौ माने लोरबां देहायाव लानानै फैयो आरो थिग बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो बैफोरबायदियाव थाङोब्ला बैफोरबायदि सुबुंफोराहाय एसे ओंखारनांगोन बिसोरो एसे ओंखारनानै एसे लोगो दिगिफोरजोंहाय एसे बेलासिफ्राव उमफाइ गेलेनांगोन बिसोरो मोजां रोखोमनि जानांगोन औ नांगौ रोखोमनि आरो जोंहा नोंथाङा जे बुंलांबाय जे फिथाइ सामथाइ नखौ थार बेनो जोंहा फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोंनो नांगौ रोखोमनि गोबां रोखोमनि जोङो भिटामिन मोननो हायो जेरै जोङो सफारि थाइसे जायो होनब्लाथाय जोंनिथिं बुङो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ मिसिं सुबुंफोरा बुङो बिसोरो बे सफारि थायसेनि भिटामिनावहाय आपेल थाइथामनि भिटामिन थायो ओरै होननानै बिसोरो माने जालायो आरो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौहाय गोबां रोखोमनि रोखोमनि फिथाइ दङ जोंहा बिदिनो भिटामिन गोनां गासिबो फिथाइफोरानो जोंहा गावबागाव गाव भिटामिन गोनां आरो सोर गोनां ओ बेफोरबायदिनो फिथाइफोर बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दङ थालिर आफेल आंगुर
औ नांगौ
बेफोरबायदिखौ जोंनो जानानै गाव गावनि देहा गोग्गो खामना लानो हायो आरो।
औ नांगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बे गोग्गो देहा लाखिनायनि सोमोन्दै आं जे नोंथांनो हायो बेसेबांखौ फोरमायनानै हरबाय नोंथां।
औ नोंथां। औ। अ बेबायदिनो जोबोर जोबोर उम गोजोन्नाय थाबाय आं माखासे मिथियैफोरखौ बा जोङो माबायदियै देहाखौ गोख्रों लाखिनांगौ मा मा जानांगौ माबायदि जों मा मुवाफोरखौ बेसादफोरखौ जानाङा बेफोरखौ नोंथांनिफ्राय जोङो जेनबा मिथिलाय ओ मोनबाय बेनि था खायाव गोजोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय हरबाय।
औ बिदिब्ला जोङो ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ दे नोंथां दे औ।
औ।